हेल' खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
आदसा मा होनो बेरनाव मा खालामदों?
फुंबिलिनि ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं।
आदसा मा ओंख्रिमोनलाय?
ओंख्रिया दालि आलु।
आतसा दालि ओंख्रि आलु फाजा
औ।
उम आंबो दं मा होनो फुंबिलिनि ओंखाम जाखांनानै बिफां सायायाव जिरायनानै दाथ गरम बोथोरबो जाहैबाय। सान्दुं दुंगासिनो दासान्दि नोंसिनि अखा हादोंना सान्दुं दुंदों दालाय?
जोंखौबो सान्दुआनो दुंदों।
आदसा ओमबा उम ओमबालाय नों दसे फ्रिबा आं सो माबा बाथ्रा सावरायनोसै दसे माने
औ जागोन नोंथां जागोन।
अ होमबा आं बेखौनो सिथ्लादों बे माने सावरायनो माने दानि जुगाव माखासे मा होनो साख्रिफोरनि सोमोन्दै मा होनो साख्रि गैयाबाबो माबोरै बिजनेस मावनानै जानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथां अ अ नोंथाङालाय साख्रि नि एप्लाइ खालामदोंना खालामाखैबालाय एबारलाय दानि
नोंथां आङो सान अ आं साख्रिनि एप्लाय खालामगासिनो थारमानानि माखासे बिजनेस मावनानै जानो नागिरबाय आरोना‌। न‌ न'आव थानायानो माखासे फिसा फिसा बा बिदिनो फिसानिफ्राय गिदिर मावलांनानै माखासे बिजनेसखौ फेदेरलांनो बिदि दि सानदों आरो।
उम।
एप्लाइ खालामासै आं जेबो साख्रिनि
उम आतसा अ उम आं उम मा होनो साख्रिनि अनगायै जों बिजनेस मा‌ होनो दानि मा होनो सुबुंफ्रा गोबाङानो साख्रिखौल' मा होनो साख्रिनि सायावल' राहा होनो जेरैसै मा होनो दानि जुगाव आरो साख्रि मोननांगौआ एसेबां गोरलै नङा जाय मानो दानि जुगाव माहोनो गासिबो सुबुंफ्रा गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओरैनो बे खार थानायखौ नुनो मोनसै जाय माने साख्रिनि आंखालाव ओनसि ओरैनो थाबाय थानाय माने बेफोरनि अनगायैबो जों साख्रिखौ गोसो होआलासिनो जों माखासे बे गावनि आखाइनि हाबा एबा बिजनेसफोर मावनानै गाव मा होनो जिउनि गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो जाय माने साख्रिनि अनगायैबो जों गोबां खामानि माव - ओं जे जेरै आबाद बिथिङावबो नाय आबाद बिथिङावनो नों नायोब्ला नैदि मोनो माइ गायनाय आरो माखासे माइ गायनायनि अनगायैबो दाथ' माननो दाथ' मानो दावाफुनाय मुगायाव मा होनो जों आबादखौबो बांसिनानो जों ट्रेक्टर सोरदां हालेवनानै गायनायनोसै गोदो बायदि मा होनो माबाखौ मा होनो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनदिया एथबांनो दायमानो हानायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै हानाय आरो माइ मारा हानायसिम आरो गोबाङानो मेचिनजोंनो जाबोनायखौ नुनो मोनसै दा बेफोरनि बेलायाव जों नायोब्ला जों बिजनेस बिनिख्रुइ आबाद मावनायाव गोबां मा होनो रां फैनायखौ नुनो मोन्दों माइ आबादनि अनगायैबो जों मुलाम्फा जायो आरो दानि जुगावथ' गोबां मानो जाग्रा आदारफोरनि दामा गोबां बेसेन बांबोदों जाय मानो गोबां सुबुंआनो बिदि आबाद मावनाय आरो गुबुन बेलेग खेथि बाथि मावनायखौ मा होनो साना मानोना गावसोर माने बे मोनसे सिदा राहा माने साख्रि मावनाय खौ बयबो सानो नाथाय बे माने बिनि बिथिङाव नायोब्ला जों आदार नि बेसेना बांबोदों जाय मानो गोबां सुबुङा साख्रि मावला बेनि सायाव मानो जाय माने एसे मावनायावबो गोबां रां खामायनो हायो जायानो गोबां बेसेन बेसेना फाननो हायो जायो मोनफ्रोमबो आबादनि दामानो गोबां बेसेन गोसा जादों बेफोरखौ जों नुहरबा जों आबाद मावनायखौ जों मा होनो साख्रिनिखै एसे साबसिन एबा मोजांसिन नुहुरदों बिनि बिथिङाव जों माखासे मा होनो गोरान आबादफोरबो मावनो हायो जों सिबिं बेसर सबायफोर माव नानै जों गोजां बोथोरनि समाव बेफोर खौ मावोब्ला जों गोबां रोखोमनि रां खामायनाय हायो जायोमोन नों दानि मानो बिगियान मुगायाव जों मेसिनजोंनो मावजोबनो हायो बाय
नोंथां साख्रि साख्रिनि आबाद मावनायनि अनगायै साख्रि मावालासिनो थायोब्ला बेफार फालांगिजोंबो अनेक दावगानो हायो आरोना नोंथां ओम बेफोर फालांगि होनोबा जेरै' ओम जेरै' लांलाय लाबोलाय गारि मथरजों लांलाय लाबोलाय एबा फानलाय बायलाय जेरै नारें गय बेफोरखौ बाजारफ्राव लांनानै फा फाननाय बेफोर गोबां दं आरो बिजनेस होनोबा गोबां रोखोमनि बिजनेस जेरै' दाउ फालांगि अमा फालांगि बेफार खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो साख्रिनि अनगायै गोबां खामानि मावनानै थानाय जों मे साख्रि होनोब्ला जों गोजानाव थांनानै थाहैनांगौ रो बेफार फालांगि मावोबा न'आव थानानै जों गोबां खामाय रां खामायनो हायो आरजिनो हायो आरो
हायोबा गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। गोबां नुनो मोनबोबाय गोबां सुबुंखौ।
उम। आरो बिनि बिथिङाव नायोब्ला जों मानो माखासे मा होनो मैगं थाइगंनि माव आबाद थोर गोलोम बोथोर सिजन लानानै गोनां रोखोमनि आबाद मोनो जाय मा होनो? गोबां मेसेनाव फाननो हायो जाय मा होनो गोबाङानो बेफोरबायदि माबाखौ मावनो बादों, मावनो बायो, बिनि गेजेराव जों मा होनो
औ।
थि मा होनो जाय माहोनो बिजनेस एबा खामानि मावनानै जानो गोसो, जाय साख्रिखौ एथ'बां इन्टारेस्ट गैया बिनि बिथिङाव नायोब्ला जों नुनो मोनोदि मा होनो मैगं थाइगङावबो गोबां मुलाम्फा दं। जाय माने दा गोलोम बोथोरनि सिजोन फैनायाव माने जिंखा, बहल बिदिनो खांखिलर गोख्खा केरेला बिदिनो सो बेफोरखौ मा होनो मावनो हायो जाय मानो दामारको दा मा होनो बाजाराव गोबां दाम माव बायनानै जानांदों। जाय मानो मा-मावालासिनो माबा-माबानानै थानाय बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो। आरो जों बेफोर मैगं थाइगंनि अनगायैबो जों माखासे गानग्रा जोमग्रानि बिजिनेस दाथ' दा मा होनो बेफोरथ' गोबां मा होनो इम्परटेन्ट जाय मानो सुबुं साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव नांफिनबाय थानाय। जोनोम जानायनिफ्राय माने थैजासिम ओम। बाहायजानाय, जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बाहायजानाय बेफोर माने गानग्रा जोमग्रा बिजनेसफोराव। गोबां रां आरजिनो हायो। जाय जों लानो गुबुन हारिनि जा मा होनो गुबुन हारिनि जा जोंनि हारिनि जा गोबां रोखोमनि ड्रेस मार्केटआव मा होनो फानहैबा जों गोबां रां आरजिनो हायो जाय मा होनो जों नुयो जोंनि बे मा होनो बर'नि माखासे आर'नाइ, जाय आर'नाइया जि जि आइ थेक मोननाय बेफोरखौ मा होनो गुबुन हारिनि बुंफ्राबो मा होनो बेखौ मा होनो बायो बायनो हमनायखौ बायनायखौ नुनो मोनसै। जाय मा होनो बर'नि समायना रमायना आगरजों बानायनाय गोमो, गोथां, गोजा, गुफुर, गोसोम बायदि रोखोमनि खा गाबजों बानायनाय आर'नाइ माने गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेखौ बायनानै गाननायखौ नुनोनसै। बेनि अनगायैबो जों माखासे जि जोमनि बिजनेसासा मा होनो मालाबाबो थैनानै थाङा जाय मा होनो
औ।
थैनानै थाङा जाय मानो सानफ्रोमबो जि-जिउआव सोलिबाय थायो ओं। बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जों बे फोरो मा होनो मोनसे रग' मा होनो एबा मानो थैनानै थाङो बिजनेस होननानै बुंनो हायो।
ओम माने बेफोरखौ मावोब्ला माने गावनि जिउआव मोजां जौगानो हायो। बा गावखौ दै-दैदेनलांनो हायो आरो ना गावनि न'खरखौ। बे साख्रिनि अनगायै बेफोर खामानियावनो मोजां बुङोब्ला न'आव थानानै मोनसे मावजानाय बिजिनेस। न'आव थानानैनो मावनो हानाय। बेफोरो लांलाय लाबोलाय खालामनानै बा बुवा बाजारफ्राव बा मेलाफ्राव जनानै फाननाय मोनसे बिजनेस आरो बे।
उम नोंंगौ नोंथां।
गोजानाव थांनानै थाहैनांगौ न'खौ गारनानै बा फेमिलिखौ गारनानै दोननानै। गोजानाव थाहैनांगौ बे साख्रि गैयालासिनो बिजनेस मावनाया साबसिन आं बेखौ सानो
उम नंगौ आरो जों आरो नायोब्लानो बेफोरनिफाय बिजिनेस होनोब्ला जों द'खान खुलिनानै बो जानोहायो दखानाव माने गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर लाबोनानै दोनफैनो हायो। जाय माने न'आव जेरनानै फाननाय जेनबा
औ।
हाय जेनेबा गुबुन एबा बाजारफ्राव न'नि एसे खाथिफ्राव थांनानै बाजारफ्रावनो जों बेफोर खामानिखौ मावनो हायो। जाय मानो सि मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनो
सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय जेरै' संख्र्रि फान बानलु हाल्दै थाव बायदि बायदि बिदिनो माइरं बेफोरनो जाहैबाय,
जाय माने दखान नों माने दखान होनोब्ला आरो बेफोरनि मा होनो जा -नाय लोंनायनि दखान जाहैबाय। आरो बिदिनो जि जोमनि दखान आरो बेफोरनि अनगायै- जों मा होनो दाथ' सोलियो मा होनो मानसिनि ज' मान आरो ना। नाफिटफोर बे खानाय सिनग्रानि दखानथ मा होनो गोबां इम्परटेन्ट। जाय माने सानफ्रोमबो जिउआव माने सासे नङा सासे सानफ्रोमबो माने मोनसे खानाय एबा दारि बिदि सिननायनि थाखाय थाखाय मा होनो गोबां रां होनाय जेनेबा सासे मानसिनियावनो जौसे रां मोननाय। खानाय दारिसिनब्ला सेजौ बाजि रां मोननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो मोननो सै। जों रां खामायनो हायोब्ला जों सानसेयाव जि एबा नैजि एबा थामजि जन मानसिखौ। खौथ' जों सानसेयाव माबानो हायो सिनो हायो जाय मा होनो जोंनि थाखाय मा होनो नुखा खोनाखा। ओ जाय रां आरजिनायनि खामानि आरो बेफोर माने बेफोरखौ नायोब्ला ओम। आरो बेफोरनि अनगायैबो जों गारि सालायनाय मा होनो थांलाय फैलाय ट्राफिक थांलाय फैलाय। हान्था मेलानि थाखाय मा होनो गारि सालायनाय बेफोर। बेफोरनि बिथिङाव नायब्लाबो जों गोबां रां आरजिनो हायो जाय मा होनो माने जि किल'मिटार नैजि। किल'मिटारनि थांलाय फैलाय लामायाव जों सासे मानसिनिफ्राय। बाजि रां लायोब्लाबो जों गोबां रां आरजिनो हायो दानि जुगाव मा होनो मोनसे गारियाव खमावबो जिबाजोन एबा जि जोन गाखोनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बे थांलाय फैलाय बेयावबो हान्था मेलायावबो गोबां रां खामायनो हायो जाय माने साख्रिनि अनगायै नों गो गुबुन जायगायाव दासे जायगायाव नोंनि मा होनो थाहै नांनायनिख्रुइ जों बे बिजनेस मावनायखौ आं एसे मोजांसिन मोनो आरो जाय माहोनो जिउआव। नखरनि नों गावजों फेमिलिजों। कानेकसन थाबाय थानाय जायो सानफ्रोमबो नुलायबाय थानाय नाथाय साख्रिया बेफोरबायदि नङा जाय मा होनो गोजानाव थाहैनानै मा होनो थाहैनाय जाय माने नुलाया गोबाव सम माने। नांगौ जाब्लानो फैनो हायि जायो माेनो। माबानि सरकारनि मथे सोलिनांनाय बेफोरयाव नुनो मोनो आरो। आसा खालामो नै जोंनि बे सावरायलांनायखौ बेहायनो दोनथ'नोसै नामा समनि आंखा आखालजों जोंहा टाइमाबो जाबाय ओम।